लौ
अ नोंथाङा नोंथाङा मा खालामदों?
अ आङो जिरायनानै दङ।
अ नोंथाङा फ्रिबा मोनसे आयदा बा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
अ हागोन दे नोंथां हागोन। आं दाथ जेबो खालामखायाखै ओरैनो गोदाव सोरावसो दंखायो नालाय नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो गोसो बिदिब्ला
अ अ ओ नोंथाङा मिथिगौना? जे बिबार ओ बिबार मोनसे बिबारखौ गायोबा जोंनि नखराव गोबां समायना नुयो।
औ।
अ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव बिबारा माबायदि गाबनि थायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिबारखौ गायो ना गाया? नुनो मोनो ना मोना?
अ नुयो ओ जोंनि ओनसोलावथ' गोबां नखरफोरावनो बिबारा थाखायो ।मानो होनोब्ला बे बिबारखौ जोंङो बायदिसिना खामानियावहाय बाहायनो हायो ओ जेरै बिबार खौ जोङो खुलुमनायाव ओ खुलुमनायाव बे बिबारखौ जोङो बाहायो । लोगोसे खायसे सुबुंफोरा बे बिबारखौनो माने गावनि थांना थानायनि लामाबो बानायो ओ जों माने बिबारखौ फाननानै फैसाबो मोननो हायो नालाय
औ औ।
माखासे सुबुंफोरा बे बिबारखौनो ओ बिजनेसाव माने बाहायो।
औ।
मानो होनोब्ला बे बिबारजों जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनो हायो। जेरै सेन ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना बाहायबावो नाथाय दायो आंनाव गोसोआव फैदिया।
औ औ।
ओमफ्राय बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहानि नखरावबो गोबां बिबारफोर दङ । जेरै ओ गेन्दा बिबार, आमफ्राय दाउदै बिबार, आमफ्राय ओ फेम्फा बिबार, आमफ्राय गलाब बिबार, आमफ्राय उम जबा बिबार बेफोरबायदिनो ओ बायदिसिना बिबारखौ जोंहानि नखरावबो मोननाय जायो आरो। ओमफ्राय नोंथाङा सोंदोंमोन जे आंनावहाय ओ मा मा गाबनि बिबारफोर दङ होननानै। उम आंनि नुनायावथ बिबारफोरा बायदिसिना गाबनि थायो जेरै गोमो गाबनि थायो लोगोसे उम गलाब गाबनिबो थायो ओमफ्राय गोजा-गोजा-गोजा गाबनिबो थायो ओमफ्राय ओ अरेन्ज गाबनिबो थायो। ओमफ्राय बायदिसिना गाबनि थाबावो आरो ना नाथाय दायो आंनि गोसोआवहाय बेफोरो फैदियाखै।
औ औ।
ओमफ्राय नोंथांआ बुंनो हागोन नामा? जे नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा बिबारफोर मोनो आरो मा मा गाबनिबो मोनो ओमफ्राय माबाफोर खामानियाव बाहायो नामा नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथांआ एसे फोरमायनानै होदो।
औ ओ जोंनि ओनसोलावहाय गोबांआनो बिबार खालामो ओ गायो बिबारखौ गायब्लाबो ओ मा ओ जोंङो बिबारखौ गायब्लाबो जानाय नंङा जोंङो बिबारनि जोथोन लानांगोन। ओ ओ जोंनि जेरै जोंङो नारसारि ओ बानायनो बिबारनि नारसारि बानायो बे बेफोरबायदिनो नखरावबो नारसारि बायदिनो ओ बोरमा मोसौ हाबनो हायिनि थाखाय जोंङो बे खौ दुंथेना दोन दोनग्रो नांगोन। ओ बिनिफ्राय जोंनियावहाय बांसिनानो बुंनो थांङोब्ला जोंहानि नखराव बिबारा गुफुर दावदै बिबार दंङ बिनि उनावहाय दाउस्रि आयथिंआनो गोबां गाबनि ओ खालार दङ। जेरै गुफुर दंङ गोजा दं। दंङ गो-गोमो दंङ गलाब दंङ। ओ आरो बिनि ओ बिनि अनगायै बो जेनथखा बिबार होनोना जोंङो। ओ बे जेनथखा बिबाराबो ओ जोंनि ओनसोलावहाय जोंहानि नखरावहाय ओम गुफुर दंङ गोमो दंङ बेबो गोजाबो दंङ आरो आरो गोबां गोबां बिबार दंबावो नाथाय आंङो बिबारनि नामखौ मि थिजोबा।
औ।
आरो जोङो बे जोङो आरो बे बिबारजों जोङो गावनि स्किननि थाखायबो मुलि बा ओ मुलि बानायनो हायो आरो जोङो बे सकिनि थाखायबो जोङो देग्लिनानैबो फोननो हायो आरो जोङो बे बिबारा अप जिथा बिबार होननाय मोनसे दङ बे बिबारा गोबां बेमारावनो जोंनि थाखाय सोलियो आरो बे बिबाराबो खोब मोजां बे बिबारा जाहैबायबाय ओ बे बिबारा जोंनि नखराव दंमोन ओमफाय नाथाय दा एसे खम नुनो मोनो दा दैज्लां बोथोर नालाय दै लोमबाथाय जोंना बे बिबारफोरा गोमालांजोबो आरो नोंथाङा सोंदोंमोन मा मा बानायनो हायो होननानै बिबारजों
औ
नोंथाङा जेरै दा बुंदों सेन बानायो होननानै औ बेबायदिनो आङो मिथि फिनाय बायदिब्ला सेन बानायो आरो बिनि उनावहाय थाव बानायो पावदार बानायो होननानै मिथिनाय मोननाय जायो आरो
औ औ
ओ जोङो नखरावहाय बिबार गायोब्ला नखरखौ ओ गोबां समायना नुयो आरो बिनिखायनो जोङो
औ
बुंनोसै
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि नारसारिनिफ्राय बायना लाबोनांगौ ना नखराव थानायखौ बिनानै मोनबोयो ना मोनबोआ बिबारखौ
अ जोंनि ओनसोलावथ माने जोंनि लकेलावहाय थानाय माखासे बिबारफोरखौथ नखर नखरनिफ्रायनो मोनो ओमफ्राय माखासे एसे उम माने मोननो थाङै बिबारफोरफोरखौ खौ माने बिदिनो गुबुन जायगायाव थांनानै बायनानै लाना फैनांगौ जायो आरो
औ औ
औ बिदि आरो
ओ जोंनि ओनसोलाव बिबारखौहाय जोङो ओ जेराव जोंनि ओनसोलाव जेराव बिबार नुयो जोङो बेखौनो बिनानै लाबोनाय जायो जोङो आरो जोंनि ओनसोलावहाय सानफुला मोननै जाद गाबनि दङ मोनसे गोजा गाबनि मोनसे गोमो गाबनि।
अ।
बेखौ गोबां समायना नुयो आरो
अ ओ ओमफ्राय बे सान बिबारखौ मायाबा खामानियाव बाहायनाय जायो नामालै नोंथां
औ सान बिबार खौ आङो बेफोरबायदि बाहायनाय नुफेराखै बा खोनाफेराखै नाथाय दङबो जानो हागौ आरो बाहायोबो जानो हागौ।
औ। बाहायो खोमा आंबो मोजां मिथिया नङाब्लालाय मानो बेखौ माखासे सुबुंफोरा गायनानै फानो ना नङाबा मानो एसां खस्थ खालामनो। फैसाफोर मोनाबा बा बेजों माबा मोनसे बानायजायाबा
औ। जोंनि जोंनि बर हारिनि नख'राव बयनावबो बिबारा थाखायो नाथाय नारसारिया नारसारि गैयाबाबो जोङो बिबारखौ ओ बयनि नख'रावबो नुयो मोनसे समायना ना मोनसे ओ बेफोरबायदि नुयो जोङो समाय बिबार नुबोला समायो
औ।
जों बिबारनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो नालाय ओंखायनो बिबारनि नारसारिखौ खालामनो हाबालाय मोजांमोन आरो
औ ओ ओमफ्राय नोंथाङा जे बुंदों ना नादसारि होननानै बे नादसारि मानि मा नोंथाङा एसे जे बुंनानै होनो हागोन नामा?
दाउ बेयावहाय दंफां लाइफां फुलि बा बिबारनि फुलि मोनो बेखौनो जोङो नादसारि होननानै मिथिनाय जायो आरो जोङो बेयावहाय ओ जेरै हम नोंथां मोननि ओनसोलाव दं गैया मिथिया जोंनि ओनसोलाव खब ओ खोब खम जोङो लिसु लिसु फिफां बा बेफोरबायदि ओ लिथुखु फिफांफोरखौ मोननाय जाया जोंनि ओनसोलावहाय नारसाारियावल' मोननाय नाय जायो
अह।
ओं। ओ नादसारि होननायखौ सोंनायखौ आं खोन्थानो लुगैदों नादसारियावहाय
औ बुं नोंथां। खोनादों ना नोंथां
गोजोन होनलांगोन आरो।
औ।
आरो ओह ओह जिब फिननायफोरावबो खुलुमनायफोरावबो जोङो बाहायनो बाहायो आरो बे बिबारखौनो
औ औ। ओ अब ब्लाथ नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नालाय
औ औ
औ नोंथांजों ओ बिबारफोरनि सोमोन्दै सावरायनानै आं गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय अब्ला नोंथां जोंनि बे सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथनोसै नामा? औ
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ नंगौ नोंथां।
औ नों
औ दे